औ नोंथांनिसिम खुलुमनाय थाबाय आंनिफ्राय औ
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं नोंथां?
आं ओरैनो जिरायनानै दं दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं
आंबो दं ओरैनो
औ जा सानजौफुनि जा-जानाय जामुंखौ जाखांबाय दा
औ जाखांबाय नोंथां औ दा जों ओ गाननाय जोमनायनि सायाव रायलायनो आखायाव ला नङा होनबा नोंथां
औ औ नंगौ
जों दा बर' हारिया मा मा ड्रेस गानो नोंथाङा एसे फोरमायनो हा गोन नामा
थारैनो आं ओम आंबो सासे बर'निनो बर' सिख्ला नालाय आंबो ओ बर'नि गाननाय जोमनायखौ थारैनो फोरमायनो हागोन ओ आङो बर'नि गाननाय जोमनाय होनोबाथाय जोङो गुबैयै बर' हिनजाव फोरा बा बर' आइजोफोरा दख'ना गस्ला गामसा गाननाय जायो आरो बर' हौवाफोरा ओ हौवा बा जोहोलावफोरा गामसा आरो गस्ला गसला बेफोरबायदि गाननाय जायो आरो
औ नंगौ
औ
जोङो बे दख'ना होननायखौ जों दा बोरै बानायो माने बहानिफ्राय मोननाय जायो आरो
औ दख'नाखौथ' जोङो गोदो ओ गोदोनिफ्राय जोङो न'आवनो एम्फौ फिसिनानै बेनिफ्राय इन्दि खुनदुं दिहुनन्नानै बे खुनदुंखौनो ओ जोङो ओह गाब गाहोनानै ओ बेनिफ्राय जोङो बायदि रोखोमनि बेखौ समायहोनो थाखाय आगर एरखां होनानै बेखौ समायना खालामनानै जोङो न'आवनो हिसानसालियाव दानानै जोङो गाननाय जायोमोन आरो दा बे दख'नाखौ जोङो दा आथिखालाव गोनोखोआरि जुगनि बायदि रोखोमनि मिचिंफोरजों माने खौ जोङो गोरलैयैनो थब समनि ओ गेजेरजों माने गोबां ओ बेफोरबायदि दखनाखौ दिहुननो हानाय बायदि मेसिनजों आथिखालाव दिहुननाय जायो आरो
औ नंगौ थारैनो दा जोङो बे दख'नाखौ मा मा मा खुन्दुंजों बानायनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ दा गोदोनि बायदि जोंनिया खुन्दुंखौ ओ एम्फौ इन्दि एम्फौनिजों दिहुननायजों लोगोसे दा जोंहा सुबुं सानखोआ बारा बारायलांबाय जाहोनाव जोङो गोबां नांगौ जाहैबाय ना ओ बेनिखायनो ओ दाना ओ बायदि रोखोमनि गोनोखोआरि खान्थिजों दिहुन्नाय खुन्दुंफोर जेरै मास्रास खुन्दुं आरो पलिस्टार ओ बेफोरबायदि बिदिनो बायदि रोखोमनि खुन्दुंफोरखौ जोङो लाबोनानै दानानै बेखौ दख'नानि महर होनाय जायो आरो
औ नंगौ थारैनो दा औ दा जोंनियाव दख'ना होनब्ला जों मा मा गाबनि दख'नाखौ बांसिन गाननाय जायो आरो बर' हा हारिया
औ बर' हारिफोरनि गेजेरावथ' जोङो बायदि रोखोमनि ओ रं बिरंनि गाबफोर गोनां दख'नाफोर ओ गाननानै मोजां मोनो आरो जों बयबो गानो दा बेफोरनि गेजेरावनो जोङो जों बांसिनै गोमो दख दखनाखौ गाननाय जायो मानोना गोमोखौ जोंनिया ओ गोमोखौ जोंनिया बैसा बैसागुफोराव बेफोरबायदिनो जोंनि फोरबोफोराव बेफोराव गानो आरो बेखौ जोङो अह‌ ओ ओ न'वाव बेफोरबायदिनो ओ न'नि गेदेर सुबुंफोरा जे बांसिनै जोंदा माथा गाना गासे गोमो दख'नाखौनो साबजानाय मोनो नालाय गोमो दख'नाखौ गेदेर सुबुंफोराबो गानो आरो लोगोसेनो गोमो दख'नाजों एसे बर' आइजोफोरा समायसारनाय मोनो जानांगौ बेनिखायनो गोमो दखना गोमो गाबनि दख'नाखौ बांसिन गानो बेजों लोगोसे गोबां गाबनि फोरबो ओ दख'ना गानो बैफोर दख'नाफोरखौ गानोब्लाबो गोमोआ गाबा एसे गोबांसिन गानजानाय जायो आरो औ
दा जोङो ओ दखना दानो थाखाय हिसानाव मा मानि गोनांथि जायो? जेन'बा जै रैबा
औ दा जोङो दख'नाखौथ' जों दा दानि जुगावसो इसे ओ गोनोखोआरि खानथिनि मेसिनफोरजों दानाय जायो नङा होन बा गोदोथ' जोंनिया सालखुन थाजोंनो दानाय जायोमोन नालाय बेवहाय जोङो गुबैयै आगजुफोर नांगौ होनना बुङोब्ला गि बियाव जोङो नांगोन औवानि सालखुन्था बे साल खुन्थाया मोन ब्रै ओ थंब्रै जानांगोन आरो। बेनिफ्राय जोङो नांगौ ओ औवा ओ माबाखौ ओ बे खुन्दुंखौ सोंनो थाखाय दख'ना दायनायाव खुन्दुं सोंनो थाखाय गान्दै नांगौ। जायो मास्रास नांगौ जायो ओ खुन्दुं थुननो थाखा ओमफाय ओम बभेन ओम मुस स्रा आरो खुन्दुं सानो थाखाय सोरखि ओ बेफोरबायदिनो बै आगरफोर एरनो थाखाय बा खुन्दुंफोरखौ स्राय स्राय मोजाङै खालामनो थाखाय जोङो ओ मुस्रा बे जों लोगोसे ओ बायदि रोखोमनि गोदोर फिसा बेफोरबायदि बालेबफोर बाहायनाय जायो। ओ बेफोर बायदिनो मा खु ओमफ्राय
औ।
ओम बे ओम सोंग्रा सो ओ दख'ना ओ दानो थाखाय सोंग्रा ओ मोनसे ओ मा होनना बुङो बेखौ ओ
ओ
जिखुनु नोंथां जोंहाथ' दख'ना दा दख'नाखौथ' जों दायो औ औ औ नोंथां। दा नोंथाङा मायबाफोर सोंनो दं नामा?
औ थारैनो आंबो सोंनो लुुबैयो दा ओ जोंहा दख'नायाव ओ थ' दख'नाखौ जोङो गोबां रोखोमनि गाब गानानै गोबां आगरखौ बेरखांहोनाय जायो नङा होमबा? समायनो थाखाय दा बैफोराव ओ हिनजावफोरा बांसिनै गोदोनिफ्राय दिनैया लासिम मा मा आगरफोर बेरखांहोनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होयोब्ला
औ औ बेफोर आगरफोर खौथ' आं ओरै गोबाङै मिथिया नाथाय ओ दाउस्रि बिबार आरो बिदि बिदिनो बायदि बायदि दङ नोंथाङा औ आं बारा ओरै मिथिजोबा नोंथां नोंथाङा मिथि बा एसे बुंनो हागोन?
थारै आंबो एसे एनै नु नुदोंबो। लोगोसेनो आङो ओ खायसे बे बिजाबफोराव फरायनानै गियान मोनदों जजेरै जेरै बादि जोङो गोदो जोंनि बर' सुबुंफोरा बांद्राय सोलों थाइ गैयामोनब्लाबो ओम आगर एरनायाव जोबोर गोख्रों होननानै खोनानो मोन्दों आरो नोंथाङाबो खोनादों जानांगौ ओ ओ बे ओरैबायदियै माने जोंनि बर' हिन्जावफोरा ओ ओ इसान दाग्रा ओ दाग्रा इसान सालिनिफ्राय इसान दाबाय थानाय समावबो ओ गावनि सेरजों मासे दाउफोर बिरनानै थाङोब्लाबो बैखौ नाय ओ बेनिनो आगर एरोमोन आरो लोगोसे हाजो हालानि हाजो हालानि समायनाखौ नायनानै बेनिबो आगर एरोमोन दिंखिया बिज जौनि थाइगिर बि बारनि फारौ मेगननि ओ ओमफ्राय खुसिया मेगन ओ बिफां लाइफांनि बिलाइ बिबार फिथ थाइ बायदि रोखोमनि आगरफोरखौ बिसोरो माने ओ मेगनजों नुनायखौनो गोसोजों साननानै माने बिसोरो गावसोरनि ओ आखाइजों एरना ओ दख'नाफोराव बिसोरो आगर बेरखांहोयोमोन होननानै जों खोनानो मोन दा बेफोरबायदिथ गोदो एरोमोन दा बैफोर आगरफोरखौनो जों दिनैसिमबो दा गोनोखोआरि खान्थि बिजों ओ दिहुननाय जायो आरो औ औ दा आं नोंथांनाव सोंनो जे जोंना दख'ना दानाय बा जोंनि दानाय लुनाया गोदोनि फ्राय ओ सोमजिबोदों हिसाबै गोदोनि आरो दानि मोनफा मोननै इ से फारागथिफोर नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा? जेन बियो सोलायदों नामा?
औ सोलायदों नोंथां गोदो गोदाय जोङो जिफोरखौ न'आवनो दानानै गानोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोङो बायनानैनो मोनो जेरै मेसिनजों दानायफोरखौनो जों गानो आरो नोंथाङा औ नंगौ दानि मुगायाव दख'ना दानानै बारा मानसिफोरा गानला
औ औ औ जानांगौ जोंनि जुगा सोलायनाय लो लोगोनो ओ जोङो खम समनि गेजेराव गो बां खामानि मावो। बेफोरनि थाखायनो बेफोरखौ बांद्राय मावा जानांगौ ने
औ नंगौ नोंथां औ दा नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानगोन नामा?
आं बेफोरनि सायाव बुंनो सानदोंनाया बेनोदि आङो माने गोदो जोंना बांसिन दायोमोन दानायखौ खम नुसै थेवब्लाबो जे बै गाननाय जोननाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिमबो दङ आरो बे गाननाय जोमनायखौ जे बर'फोरा ओ एसे सम होनो हायाखैब्लाबो जे जोङो लोगोआव लांफागासिनो दङ बेफोरनि ओ थाखाय जोंनि बर'फोरनि गेजेर जोबोद मोजां होननानै आं सानो
औ नंगौ नोंथां दा नोंथां
आंनाव जोबोर अखा हादों बेनिखाय
नोंथां जों दा जोबोदबो रायलायबाय नों थां नङा होनबा?
औ औ
नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा जोंनिया समाबो जाहोलांबाय नङा होनबा नों थां
औ औ
इयुनाव नोंथां जों आर
ओ नोंथां नोंथांनि ओनसोलावबो गाननाय-जोमनाया दाबो बर'नियानोना इसे गुबुन फोरनि गाननाय-जोमनाय सोलियो
औ जोंनियावबो बिदिनो बर'निनो गाननाय-जोमनाय जोमनाया सोलियो नोंथां औ दानि मुगायाव आरो जोङो गस दा बांसिन गाननायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदो गोदा गोदायनि बुरै बोरायफोरा गोदो जेरै बेबायदिनो गाननानै दाबो थायो आरो
औ औ थारैनो बेफोरो जोंनि ओनसोलावबो दिनैसिमबो सोलिबाय दङ' दे होमबा औ समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै आङो गोजोननाय मोन गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां दे होनबा बिदिब्ला